औ
खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों। ओ औ नोंथाङा दा दसे सम होनो हागोन नामा मोनसे सायाव मोनसे सा आयदानि सायाव सावरायनाय औ
औ नोंथां
दा आयदायानो जाहैबाय सावरि जानाय आरो दा औ सावरि जानाय होनब्लाथ' मिथिखानाय नङामोन नोंथां आंनो
नंगौ नोंथां मोनथियो औ
औ जों सावरि बादालि जानायबो होनना मोनसे गामियाव फ्राय जोङो दा एसे खम-खम खोनानाय मोनसै आरो बे बाथ्राखौ नाथाय सावरि बादालि जानाया बर' हारिनि गोदोनि सोदोमस्रिनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ हाबाफारि जायखौ जोङो गोदोनि दिनाव फ्राय सानफ्रोमबो खोनानो मोनोमोन दा एसे खम खोनाबाय नङा होमबा नोंथां औ सावरि बादालि जानाय बा सावरि जानाय होनना बुङोब्ला जों मा बुजि बेखौ एसे आं सावरि जानाया जाहैबाय मोनसे हेफाजाब होलायनाय हाबाफारि जायखौ मोनसे न'खरखौ गामियाव हेफाजाब होनो थाखाय गामिनि गासै सुबुंफ्रा ज' ज' खारबोनानै बिनि न'आव खामानि मावफैनाय जायो जेरै बुंनानै लादो गोदोनि दिनाव बर'फ्रा जोंना बिदिनो हाग्रा बंग्रा थाबोजेनन्नाय हारिनि नालाय जोंना न'फ्रा औ न'फ्रा हाग्रा सिङाव जायोमोन बिदिनो ज' ज' जोङो हेफाजाब होलायनाय जायोमोन दा जुदि सासे मानसि ना न'आ बारहुंखा बारनानै बायोब्ला बे मानसिनि न'खौ बानायफिननो थाखाय जों मा खालामोमोन गामिनि गासैबो गामिनि जेसेबां सुबुंफोर दं न'खरफोर दं जोङो लेंनानै लाबोनाय जायोमोन आरो बे न'खौ बानायफिननो थाखाय
नोंगौ
गोदोनि दिनावथ' नोङो थाखा फैसा बेफोर खामायनायबो गैयामोन नालाय बर'फोरना गाव जानो आन्था जा मैगं थाइगं गाव बेखौ जाबाय ओमफ्राय एखमबा मैहुर खालामबाय बेबायदिसो जायोमोन नालाय दा बेबायदि समावहाय दा खा फैसा गैयिलाय न' बानायनो थाखाय बिसोरो मा गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन आरो दा बेनि थाखायनो सासे मानसिनि न'खौ बानायनांगौब्ला गासै हारसिंथ' हाया बेखायनो मा खाथि खाला थानाय गावसिनि न'सुंसेनि माखासे सेंग्राफोरखौ बा बोराय बेन्थ'फोरखौ नानै लाबोनानै ज' बे न'खौ बानायनो थाखाय लाहार फार खालामोमोन‌ आरो। ओ सानजिस सिगां लेंनानै दोनैखानोसै दिनै बायदि बेलासियाव लिङहैयोबा गाबोन बायदि फुंनिफ्राय मावनाय आरो बिदिनो गाबोन बायदि फुङावहाय बयबो सोरांग्रोमोना फुङावनो सिखा रुवा खदाल लानानै ओंखारबोयोमोन आरो ज' ज' ओमफ्राय बे न' लुनो दाखायफिनो सोरबाबा औवा दानसै सोरबाबा खुन्थिया बानायसै सोरबाबा खुन्थिया फबनो थाखाय हा जावसै सोरबा खुन्थिया फबसै बेबायदिनो सोरबा न'नि इन्जुर दुमसै सोरबा सोरबा दुरुं बानायसै सोरबाबा फुराना न' बायनाय दंबा बेखौ बोखारसै जाय फाराफारि जेरै हागौ ओरै खामानिखौ मावनो नाजायोमोन आरो आरो बेबायदिनो न खौ माने थुरिनि न'खासो नालै गोदोना ओरै इन्जुरा बिदिनो थुरिजों होनाय थायोमोन बा सोरबा सोरबा पारसिनाबो होयोमोन बा औवाबो दाननानै दुमोमोन बेबायदि दुमथेनसै आरो इन्जरखौ ओमफ्राय गोजौआवथ' जोंना गोदो उखुमसोमोन नालाय जोङो खाथियाव थानाय अबावबा थुरि बागान दंबा बेखौ हानानै लाबोनानै बे गोजौआव फुं खालामसै आरो बेबायदियैनो न'खौ सानसेजोंनो लुनाय जायोमोन फुंनिफ्राय लुनानै बेलासिसिम ज' ज' हेफाजाब होलायनानै दा बेबायदि ज' ज' ओंखार बलायनानै मावनानै सासे मानसिखौ हेफाजाब होलायनाय मोनसे हाबाफारिखौनो जों गोदोनि दिनाव सावरि बादालि जानाय होननानै बुङोमोन आरो दा दाबो बुङो बुंनो थाङोब्ला सावरि बादालि जानाया मानि दासिमबो दं नालाय ओ जोङो खमसो नुनोसै नाथाय दासिमबो गोबां गामि सिंफ्राव दङ आरो बेफोर ओ जि हेफाजाब होलायनाय सावरि बादालि जानाय हाबाफारिया ओ सावरि बादालि जायोब्ला ओ मा जायो बेवहाय रांखान्थिनि गोनांथि गैया बाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय गावजों गाव फोथायलायनाय बे मोनसे ओ गोख्रों बिसोरनि इउनिटिया बा बिसोरनि गोख्रोंथिया थायोमोन आरो जुदि सासेनि न'आव बायोबा सासे लुना होबाय आरो बेबायदिनो जुदि सोरबा सासेनि न'आवहाय हाबा जानो गोनां होमब्ला बे बिल्डिंसोलाय गाबोना आमोखाफोर जोंना हाबा जानो गोनां दङ दा बे हाबानि थाखाय बन नांगौ हाग्रायाव बन लायनांगौ होननाय लोगो लोगो गामिनि सेंग्राफ्रा ज' ज' ज' ओंखारबोनानै बे न'खरखौ हेफाजाब होयोमोनलाय आरो बिदिनो हाग्राफ्राव बन लायनोसै ज' ज' बन लाबोनानै आरो बे बनखौ सिनफैबावनोसै फोराननानै दोनसै आरो बेबायदिनो हेफाजाब होनोसै हाबायाव बनखौ गोरलैयै बेबायदियैनो बुथुमनानै मोननो हायोमोन। दा बेफोरबायदि हेफाजाब होलायनाया जों जो गोदोनि दिनाव नुयोमोन। आरो बेफोराव मा बे खामानि मावनो थाखाय बिनोनो थाखा फैसा हरनो गोनां गैया। खामानिनि थाखाय बिसोरखौ बोथिसे ओंखाम आरो दाबखा थाइसे गाहाम जौ मोनसे होबानो बिसोरो बेजोंनो ओ सन्थुस्थ' गोजोनलायनाय जायोमोन आरो आरो बयबो बिदिनो मावोमोन। ओ बेदर एसे बायनानै लायबाय ओंखाम जाहोबाय ओमफ्राय जौ एसे लोंहोबाय। बेबायदिनो सावरि जानाया गोदोनि दिनाव जायोमोन आरो नोंथां। ओ दासिमबो नुयो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सोरनिबा आबादावहाय जुदि बांद्राय दाउ अमा हाबोब्ला मा खालामो बे गामिनि सुबुंफ्रा बेरा दुमो आरो। बेरा दुमनो थाखाय मा रायजोनि मानसिफोरखौ लेंनानै लायो। गाबोन सावरि जानांगौलै आमोखा उमुख जिंखा फोरला होननानै लेंना लायना फैनोसै आरो। फैनानै ज' ज' ज' बिदिनो औवा दानसै सुन्थिया हास'नोसै। ओमफ्राय सोरबाबा खामि हारा खामि खामि सैनिसै औवानि बेबायदिनो आबादथिलिखौ ओ बेरा दुमथेलायनाय हाबाफ्रा दाबो जायो आरो गामियाव सावरि जानायनि गेजेरजों। बेनि थाखायल' फैसा हरनाङा ओंखाम जाहोनाय बोथिसे जौ एसे लोंहोबाय। बेदर जाहोबाय, बेबायदिनो सोलिलायो आरो दाबो नोंथां। दा बेनोमोन नोंथाङा आंनि सावरि बादालि जानाय गोदोनि आरो दानि एसे आं बुंनानै होबाय आङो मिजिंथियो नोंसिनि ओनसोलावबो बेफोर हाबाफारिफ्रा जादों आरो नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होगोन होननानै
औ नोंथाङो औ नोंथां औ नोंथां जोंहा सावरि बादालि जानाया सिगांनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे माबाखा ओ नेमखान्थिखा जोंहा माने गोदो गोदाय सम फ्राव जोंहा ओ हाजारखि माबा मोनसे खामानि जाया ओ न' लुनायखौनो होन माइ गायनाय गायनाय फुनाय माइ हानाय। बैफोर समाव जोंहा मानि माबाखासोमोन जेबो रां रुफा रावनोबो हरा लासे जेनेबा नोंहा माइ हानांगौ दङबा बै जेनाखि न' खाथिनि सुबुंफोर साब्रै साबासो लिंबोनानै हाहोफैयो। लोगोसेनो माने बिसोरखौ ओ माबाफोर मोनसे जाहोयो आरो जौ लोंहोयो बेनो। जेरै बेयाव जोङो जोंहा बेयाव रां खरसा खालामा। ओ बिथांमोनखौ जाहोनानैनो जोङो माबायो फोजोबो जेरै
औ नोंथां
बेयाव जोंहा माने दाउ बा जेन माबाखौनो होन बेदरखौनो होन जोंहा बाया न'आवनो थाखायो नालाय जोंहा फिसिनाय नङा होनबा नोंथां दाउफोरा
औ नोंथां
औ बेफोरखौनो सिथाबनानै जौ होनानै ओंखाम जाहोयो आरो नङा होमबा? थिग बिदिनो न' लुनायफोरावबो जोंहा बिदिनो लेंना लाबोनानै जोङो बेफोरबायदिनो ओ जाहोययो लोंहोयो। गासैबो माने हाबायावनो खामानिफोराव जोंहा माने बिदिनो खालामोमोन आरो गोदोनि समावहाय रां रुफा बाहायालासे नङा होनबा नोंथां जेरै औ जेरै जोंहा हाबा हुखा समफ्रावबो नोंथां बुंनाय बिदिनो जोंहा जेबबोनिबो गोनांथि गैया जे रां रुफा बाहायनांगौनि जेरै बननि गोदोथ' ओंखामखौबो दासिमबो नुयो जोङो जेनेबा माबाजों बनजोंनो सङो हाबा हुखाफ्राव ओंखामफोरखौ
औ नोंथां।
जेरै बेफोरबो अंखौ हाग्रायाथ' खाथिखा नालाय जोंना जोङो ज' गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंलानानै थेला लानानै थाङो आरो ना नङा होनबा नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओ बन दानना लाबोयो गोरान गोरान बन। एसे रानफुनला बेफोरखौ हाबानि बिदिनो जि सान बा जिबा सान सिगां नङा होमबा जाहाथे बनायसै बै रानखुनलाफोरा रानथायो आरो बेफोरबायदि। थिग बिदिनो जोङो हाबाफोराव ओंखाम ओंख्रि राननाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ओंखाम ओंख्रि खुरनाय बेफोरावबो जोंहा माने रां रुफा बाहायनांगौनि गोनांथियानो गैया गामिनि माखासे आइजोफोर जोंहा लेंना लाबोनानै खुरहोनाय आरो ओंखाम रानहोनाय आलासिफोरनो। बेफोरबायदि आरो ओंखाम संग्राफोराबोथ' जोंना हौवा मानसिफोरानो संखायो नङा होमबा नोंथां हाबा हुखायाव ज'नो जेरै आरो बेयावबो ओ हाबानि माखासे बानायनाय टेन्ट हाउसबो बानायनाय जेरै ओ बेफोराव जोंहा गोदो दिनावथ' जोंहा मानानि थालिर बिलाइफोरजोंनो खोबलाबायोमोन नङा होनबा नोंथां औवानि खुन्थिया गायनानै बेफोरबायदिनो जोंहा माने रां रुफा नाङामोन आरो हाबाखौ खुंनायावबो आरो जेरै औ नोंथां बिदिनो आरो आथिखालावबो जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव नुनो मोनसै माने जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय। जोङो माइ हानोबाबो जोंहा माने मानसिफोर लाबोनांगौबा जोङो मोनसे हाजिरा हरनांगौ जों थामजौ ब्रैजौ गाहाम नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां।
औ थिग बिदिनो जोंहा माइ गायनायावबो हाजिरा लाबोनांगौ जायो। औ बिदिनो थामजौ ब्रैजौ होनानै थिग बिदिनो आलि खोनायावबो जोंहा लाबोनांगौ जाना फैयो नङा होमा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
आथिखालनि सुबुंफ्राथ' बांसिनानो मानि। एसे आलसिया मावनो बाग्रा जाबाय नालाय दा हालेवनोबो। दा हालेवनो थाखाय जोंङो बबेबा ट्रेक्टर जायनाखि हालेवग्रा बिसोरखौ जोंङो। लेंहरनानै बिसोरनो रां हरनांगौ जाना फैयो नंङा होबा नोंथां माने खोथिया फुजेननायनिफ्राय लानानै माइ हाखांजासिमाव माने जोंङो गासैबो सुबुं मानसिफोरखौहाय जोंङो माने। बेफोर फैसा होनानैसो मावहोनांगौ जाना फैयो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बिदिनो जोंहा। गोदोनि दिनावथ' जोंहा गोबां मख'थाव मख'थाव दङ बेफोरबायदि माने जोबोद अनलायोमोन आरो जों बै समफोरावहाय। गोरोबलायनानै थायोमोन ज' ज' नङा' होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
हाबा हुखायावनो होन न' लुनायावनो होन माबा बेरा दुमनायावनो होन। ओ बिदिनो माबा मोनसे खामानियाव होन जेखुनु माने जोंङो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माने ज' ज' बिदिनो मावलायना जाबोदों आरो। नङा होमबा जोंहा जेबो ना बेदरबाबो जोंङो मैहुर खालामनानै जाग्राखा। बै समाव आरो ओम बिदिनो मैगं थाइगंबाबो हाग्रानिफ्राय लायना जाग्राखा आरो। बिदिनो ज' ज' अनलायनानै एख'था एख'था रायजो जाबोब द हारिखा आरो बर' नङाबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो मख'नो गोनां गोनां गोबां मानि। खोथाफोर दङ जोंहा सावरि बादालि जानायाव माने आं बुंखाबाय नोंथां मानि खामानि जेखि खामानि जाया मानो जोंङो ज' बिदिनो मदद होलायो आरो। नङा होमबा नोंथां माने। होनब्लाबो जोंहाथ' समनि गोनांथि नालाय गासिखौबो ओम ओ सावरायजोबनो हाला। नङा होमबा नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबबो जाबाय बिदिब्ला जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथांजों सावरायनानै।
औ नोंथांजोंबो। ओ बे आइदानि सायाव सावरायनानै बिराद गियानखौ मोननो हाबाय नङा होमबा। बेनि थाखायनो नोंथांखौबो आंङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां गोजोन
औ नोंथां औ नोंथां दे नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै।
औ गोजोन थों।
औ।